हेलौ औ औ खोनादोंना औ खोनादों दे
थार खोनानों
आंनिया लास खोनादों
ओं
दालाय
अ खोनाबायदे।
अ
अ होनबा जोंनिया माबा टपिकआ जागोन टेक्नलजिनि बागै जेनेबा
अ टेक्टलजिनि बागै रायलायनो सानदों
उम
ए
ओहो
माबाफोर सोंलु दोंङोमोन नामा नोंनिफ्राय?
अ अ ओ माने नोंनि बायदिबा जेनेबा मा मा बिथिंङाव सोलायबोखो आरो मा ओ माबायदि ससाइटियाव माबायदि इम्पेक खालैदों जेनेबा दा बाय आव मानेखौ गोहोमखौ खोलैदो । दाबायदि दासिम माने बुंनो हागोन नामा एसे अ टेक्नलजिया अ अ
दानि थाखाय बिथिङाव दा बुंनो थाङोबाथ टेक्नलजिया गासैबो बिथिङावनो टेक्नलजियानो होनना बुंजाजोबो दा जि समानियानो मावा मा गासैबो टेक्नलजि मबाइलनि फाय माबानिफ्राय आगोलाव जोंना मबाइलफोरा उन्दै उन्दै ओंखारग्रोदोंमोन जेथिया बांद्राय डेभलप जायाखैमोन दा जोङो दा जों गावबा गाव जों बाहायबाय थानायखौनो बुंनोसै थोद टेक्नलजि बुंनो थांबाथ इन्दास से लेभेल खौ बुंनो थांबाथ बहुद गोलाव ओंखारो। दा जोङो ससियेल मिडिया सिस टेगनलजियाव बुंनो थांबाथाय ससियेल मिदियाआवनो नुनाय मथेबा दासिम बुंग्रोनि मानसिफोरा हिन्जावसाफोरा बाहायनायफोरा दा फट इडिटिं खालामनाय माबा खालामनाय बेफोर टेक्नलजिया आगोलनिफ्राय बहुद डेभलप जाबोद्रायबाय आरो माने निसै आगोलाव फट मोनसे एदिद खालामदोंबा बिराद गोबौ लायोमोन। दानियाथ फट मेनस इदिटिं खालामनायाव फट थिखांना होबाय। आपलड खालामना हानाय ए आइ जोंनो ओरैबायदि दिहुन्नो हायो
औ औ दाथ'औ दाथ' आरो ए आइ ए आइनि जुग जाबाय ओ
देभ्लप जाब होनबाथ बुंनो नांला देभ्लप दुख सानजाथावना नंला आरो मालाबाबो थानांगौमोन दे इसां डेभेलप जाबोगोन होननानै। नोंथाङा नो टेक्नलजिनि बिखय एसे फरायदोंमोन नामा आगोलाव।
आंथ इमान इदि फरायाखै
ए
बिदि एक्सट्रा जेबो फराय खै आरो
औ ना नोंथाङा सोंदोंमोन आंखौ माबायदि इमपेक खालामदों होननानै बुंनोथांबा ससाइटियाव ना मबाइलफोरखौनो हमबाय दा मबाइलखौनो आगोलाव लेब फरायनायनि बिथिङावनो सानसै फरायनायनि बिथिङाव आगोलाव लेब लेपटप लाायोमोन मानसि फोरा माबा माबि प्रग्रामिं बानायनो फरायनायखौ इडुकेसनाव तारमाने इदुकेसनाव बांद्राय इउसखौनो खालामोमोन आरोना फरायसालिफोरावबो दा जेरबायायदि टेक्नलजिया मबाइल ओंखारबाय बा लेपटप बायदिफोराव स्कुलफोरावनो तामाने क्लास जायो लेपटपफोराव दाना
ओं ओं।
बिदि बिथिङाव मा जायोना फोरोंनायफोराव मावनाय इजि जायो माने । पिकचारजों मानसिफोर जेथिया फोरोङो पिकचारखौ खिथिनानै बिजों आरो बुजायब्लाथाय एनिमेसनखौ जों बुजायब्लाथाय गथियाफोराबो माबाफोरा एसे बुजिनायाव मोजांसिन जायो आरो ना बुजिसिननो हायो आरो गोरलै जासिनो इडुकेसननि सायाव बेफोरो बे खालाम दां आरो दा बर्थमान बुंनो थाङोब्ला बेनिफ्राय आरो गामि थासारिफोराव बुंनो थाङोब्ला टेक्न'लजिया जोंनिया मोनसे आबहावाखौ हामाबो खालामदों होनजायो मानो गारनाय टेक्न'लजियाव ओरैबायदि भायरेल जायो माने किसुमान माबाफोरा इसे एनै गाज्रि‌ बाथ फिसाफोरानो थारमाने ससियेल मिडिआव थाङोब्ला थारमाने गोबा गिदिर जाहैयो माने बेफोरबो इम्पेक्ट जायो खिन्थु मोजाङा बांसिन दङ आरो नों थांङोबा? गासैबो खामानियानो इजि जासिनदों जोंहा । दा जेनेबायदि नों दों रायलायदों आगोलावथ बिदि रायलायनो थाखोमोन। दानाथ माने गोजाव थाबाबो टेक्न'ल'जिया ओरैबायदि जादों दा नुहुराबाबो सिनाया जागाखौ सिनायलायाबाबो भिडिअ' कलजों खालामनानै मा जायो सिनायलायनो हाया आरो मानसिफोरखौ बिदिबो जादों नोंथाङा एसे दैमाफोराव टेक्नलजिनि नोंथाङाबो एसे माबाफोर मिथिगौबा एसे बुंलाया आंनो
आंथ' इमान ओ दित थेवब्लाब बो माने आं जि मिथियो बेखिनिखौनो बुंसै आरो जेनेबा स ओ टेक्नलजियाथ' जेनेबा दा फारसेनिफ्राय ओ माबा देभेलप जाबोबाय जेनेबा माबायावनो दा इन्डास्ट्रियानो ज जा बा दा मबाइलफोरानो जा बा आ हस्पिटेल बा माने फारसेनिफ्राय आरोना इदुकेसन इडुकेसन फारसेनिफ्राय माने दडेभलप जाबोबाय आरो ओ आरो मबाइल मबाइलफोरख होनोबाथ मबाइलाव बिराद माने मा होनगोन इखौ ससियेल मेडिया इदिनो माबा पेमेन्ट खालामनाय सिस्टेमा इउ पि आइ फोर माने ओरैबायदि डेभलप जाबाय आगोलथ बिदि ओं आगोलथ बिदि जेबो माबायानो गैयामोन जेनेबा नों फैसा सैसा हरनोबाबो एकदम माने बेंकाव थां आरो माबा सोनानै हर बिदि माने बुहुत भेजालमोन आरोना दाथ माने सेकेण्ड आवनो सुना हाबानो माने माबानाय जाबाय
बे नैबे दा फैसा नोंथाङा बुंनाया फै सोसनना हरनायाबो बिराद मोजां जादों माने बे टेक्नलजिया जानायनि थाखाय थारमाने टाइमाबो आगोलाव टाइम थांसैयोमोन बेंकआव थां बेंक आव थांनानै सोना हर बेनिफ्राय बेंकनि खामानि सोरबा मावनाया थाबनो मावना होबासो मावना नङाबा गोबाव लाबाय जायनो हरनांगौ बे थाबनो मोननांगौबा थाबनो मोना।
उम उम बुहुद माने इजि जाना फैबाय आरो दा माने दानि दिनाव आगोल जिबायदि टाइम नांगौमोन बेबायदि जारला आरो ओमफ्राय आरो ओं हस्पिटाल्स फोरावबो नों जेने मेसिनफोरा ओरैबायदि बिदि देभेलप जाबाय माने माब आगोलथ' जेनेबा बेरामफोरखौ नायनो थाखाय माने जेबो माबायानो गैयामोन खायसे बुस्थुखौ आरो माने इजि ओरैनो माबाफोरखौथ' हायो मोन फिसा फिलाफोरखौ खिन्थु खायसे बेमारफोरखौ माने नों जेबो मिथि मिथिया मिथियाबोमोन आरो बिनि मेडिसिनसफोरबो गैयामोन मेसिनफोरबो गैयामोन नायनो थाखाय खिन्थु दानिया माने फारसेनिफ्राय माने बांसिनखौनो नाइन्टि पार्सेन्ट माबा नो बेमारफोरखौ नायनोबा नायनो थाखाय मेसिनसफोर थाखायो मेडिसिनस थाखायो ओमफ्राय ओ खायनो माने बहुद माबा जाबाय आरो आगोलनिसाय दे
औ औ नों नोंथाङा बेखो जोबोद मोजां खोनो बुंदों मेदिसि मेडिकेलफोराव माबायदि जादों दा आगोलाव आलट्रासावन्दफ्रा किसुमान माबाफोर थार माने फिसा फिसा सार्जारिफोरखौ मावनायाव खालामनायाव बिसे गोब्राब जायोमोन माने
औ औ ओंखायनोथ'
नल'जिया ओरैबायदि खालामदों जों मानसिया खामामासिनो किसुमान ब्रेन सारजारिंफोरखौ ब्रेन सारजारिफोरखौ थामाने जों मानसिया हायिफोरखौ थामाने
ओं ओं सब बिनथ'ओं सब माने रब रब फिक्स सिस्टेमाव जाजोब्बाय आरो बांसिनानो माने दाथ' लासै लासै जाबोगासिनो। बांसिना आंनि ओमफ्राय आरो इदिनो दंबावो जेनेबा इडुकेसननि बेलायावबो नों दाथ' इउटुबफोराव आरामसे माने नों न'आव थानानैनो क्लास लानो हायो। इथ बिराद माने स्टुदेन्ट फोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो ओं ओं खायसे माने फैसा बुरजा होनानै कर्स लाननांगौ जायोना खायसे कर्सफोरखौ किन्तु इउटुबाव माने इजिलि मोननाय जादों आरो
औ औ औ थारमाने जायफोरा जायफोरा बा न'फोराव थानानै गोजान जायगाव थांनानै जायफोरनि एरियायाव किसुमान जायगाफोराव गोरों गोरा फरायनाय गैयाबाबो थामाने बिफोर बिराद खुबिदा जादों आरो थारमाने इउटुबनि गावनो मबाइलाव नायनानै बा लेब टुबआव नायनानैनो सोरबा गावनि सोलोंथाइखौ लानो हानाय जादों आरो मोजाङै गोबां जायगायावनो दाबो दङ ना ओइ मोजां सोलोंथाइ होनो हायि मोजां सोलोंथाइ गैयि गामिफोराव सोरबा टिउसन लानाय बे मोजां मोजां थिसन गोयै बेफोर फोरनि थाखाय जोबोर मोजां जादों आरो ना हनै बेफोरा
औ आरो इन्डास्ट्रिफोरावबोथ' मा होनो मेसिनसफोरा ओरैबायदि देभलाप जाबाय माने नों दानिया माने वार वारकार्सफोरखौ नांलानो आरो। मेसिनजों माने बांसिनानो माने मेसिनजों बिराद खामानि जायो ओंखायनो माने मानसिफोरा दा बिराद आनइमप्लयमेन जागासिनो।
औ बि बेबो नंगौ बेबो बिराद खहा जादों। खिन्तु मानसिफोरनि थाखाय टेक्नलजियाट माने मानसिखौ हेल्पबो होदों बुहुत हहायबो खालामदों खिन्थु खहाबो जादों मानसिफोर थाखाय जायफोरा इमप्लय खामानि मावगासिनो। दङमोन टेक्नलजिनि सायाव बेफोरनि जुग। बहुत गार उम माबा जब खाब थांबाय थादों माने इसोरनियाव जब जायफोर जबोद थारमाने बिसोर जना दङमोन बा माबा दङमोन बा खाद माने टेक्नलजि आयाव थामाने ए आइ आनो मावजोबग्रा जादों जोबोद गोबां खामानिखौनो।
उम उम ओं ओं बिदिनो बहुत मानसि सियानो खामानि खोम खोमा जादो
नि थाखाय जथलानाय जादों। एनथ आं ओरैनो नोंथाङा दा ऐ मबाइलफोरखौ बा माबाफोरखौ बेसेबां आपग्रेड जाखो होनना सानो दा? आगोलनिफ्राय नोंथाङा बेसेबांनिफ्राय मबाइल
अ अ मबाइलखौ आं नुनायाव थ आगोल आं बैसेनिफ्रायथगोसोआव गैला खिन्थु माने आं मोननाय टाइमाव ना केमेरा रौ केमेरा दंना गैयामोन। थाय
बावबाय आरो एरैनो नोंथाङा किपेड मबाइल इउस खालामनो मोनो।
ओ आंथ' मबाइलनि इउस खालामनाया एमानबो माबाजायाख नै गोबाव जायाखै जेनेबा ओ आङो फारस डियार सेकेन फारस डियारनिफ्राय खालामदोंमोन खोमा ओमफ्राय ओ
अ नुदोंमोन नुनाया खिन्थु इमान बिदि इउस खालामनो मोनासै आरो ना।
औ खिथ आगोलावथ' खितफित। बेनिफ्राय किबेडनिफ्राय फैबाय टाच क्रिन। टादच क्रिननिफायथ' दाना काफ दिस बुहुत जेंना जाबाय माने।
नुदोंमोन थिउ अब्लाबो माने बांद्राय दिउस सम मोनाखै आरो
हम ओमफ्राय नोंथाङालाय दा लेपटपफोरखौ दि मानसिफोरा बाहायो लेपटप आरो मबाइलनि माद गेजेराव मा डिफारेनथ जाखो जाफैखो दा लास्ट दासिम दा टेक्नलजिनि गेजेराव
ओ लेपटप आरो मबाइलआव ओम बेखौथ आं इमान दिटेल्सआव मिथिया नों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
खौ बुंनो थाङोबा दा बांसिन आगोलाव जेथिया किपेड मबाइल दङमोन बा किपेडनिफ्राय बाङाय एसे आपग्रेड जाब गुदुंमोन आरो मबाइला होमबानि समनि साय दा मबाइल दा जेैरै बायदि मबाइल ओंखारदों सिक्रिन थास ओंखारदों बेफोरखौनो जों दा आफग्रेद जाजोब ओमफाय माने आगोलाव थ माने मबाइलफोरखौ फटखौनो सानबाय मानसिफोरा बांसिन सिन थानो हायै फटखौनो बांसिन एदिट खालामनाय माबा खालामनायखौनो भिदिअ इदिटिं खालामनाय बा माबा खालामनायखौनो बुङोमोन थाय आगोलाव मबाइलाव खालामनो बिराद प्रब्लेम, जायोमोन माने लेपथबाव खालामनो गोनां जायोमोन दा लेपटकनिफ्राय मानसि सोदांसिन दा,
मबाइलावनो अ मबाइलावनो हायो आरो ना?
मबाइलावनो एदिटिं खालामनायाव प्रब्लेम जाला लिक
उम उम उम
नो इदिटिं मोजां प्लेटफर्म ओंखारबाय इदिटिं खालामनो हानाय। बांसिनानो दा माने मुब मबाइलाव आरो लेपटपखौ जोंहा लाबथिं बायनो प्रब्लेम जायो ना, नाय मबाइल' थामाने एडिटिं खालामना जों जेराव थाङो बेयावनो लांफाखानाय जायो। बै एडिटिं खालामनायाव आपग्रेड जानायनि थाखायोसो बोर मोजां जां माने मबाइल आपग्रेड सारनाय गोबां खामानिखौनो मबाइला नों जादों आरो ना।
उम
औ ओ जोंना टाइममाबो एसे माबा जा दोंमोन नोंथांगा एसे द औ दसे थानानै फन हरसिगोन नामा एसे दङ दङमोन औ दे।